हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा? जों होमबा जोंनि टपिकआनो जाहैबाय जों बर'फोरा हा ग्रायाव नाहा मैहा थांनानै हाग्रानि दाउ, अमा, ना बेफोरबायदि हमना जानायनि सायाव जोङो रायलायनोसै बिदिब्ला।
औ।
सिगांनि समाव सिगाङाव माने दानि समावबो होनजायो। जों बर'फ्रानो हाग्रानि मैगं थाइगं, दाउ अमा न'आव मोनजा न'आव गायना जानायनि अनगायैब्लाबो जोङो हाग्रानि एसेब्लाबो लायदेरनानै जानो मोजां मोनो नङा होमबा?
औ।
बिदिनो मालाबा समाव दाउ ओ दाउ फोरखौबाबो जोङो हाग्रानि खौ मालाबा समाव गावनानै जानाय जायो। मालाबा लायनाय जायो आरो बिदिनो। फ्राय आरो अमा अमा हाग्रानि अमा बेफोरखौ मोनब्ला बो जायो सिगां समनिफ्रायनो जों गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बेफोरबायदि जाबोनायमोन आरो हाग्रा नि दाउ अमा बेफोरखौ। नाबो जोङो गुरनानै लायो हाग्रा हाग्रानि माने हाग्रा खाथिनि बिलो फ्राव दंग' दंलाफोराव
मिथिखायो नङा होमबा जों बर' हारि होनबाथाय माने खांख्राइ साम' ना नागिरनायाव माने जेरावबो आखा फाखाखा गोदोनिफ्रायनो माने औ
लोगो लालायनानै थांगोन आरो माब्लाबा जि मोजांनो गाय गुरनानै लायगोन बोथिसे थेब्रेनो लाबोगोन‌ आरो मैथाजों नाजों संनानै जानो फैगोन आरो नङाबा सबायजों नाजों
औ आरो दाथ' आरो दैज्लां बोथोर ना गुरनायाथ' सामफ्रामबोनि हाबा जाखासिगोन। जेराव ना ओंखारदोंबा सान्दुंबाबो पाटथाखौनो मोननाय नंबावासो जोंनि आइजो
गायनायनि माइ गायनायनि खस्थ' जों मेंना फैनानै ना बेदर जानो लुबैयोना बेयावहाय नाखौ बांसिन नागिरनाय नुनो मोनो आरो दैलां समाव
उम माने सान्दुंबाबो सान्दुं नङा साननानै
औ सान्दुंखौनो बावगोमालायनानै मालाबानो हमनायाव गोसो होबाय थानानै सानदुंखौनो माने नांनाय बादि मोनला बेफोरबायदि जाहैयो आरो
उम माने हाग्रा-बंग्रानि ना नागिरनायाव माने जोंनि बर'फ्रा माने आखा-फाखा जेरावबो माने अखल जेनेबा ना नाल' नङा नङा होनबा मैगं-थाइगं हाजोनि फ्राय मैगं लाबोनाय बहा बहा मा बहाबा नागिरनानै लाय नाय
औ
बिदिनो माने गोदोनिफ्रायनो जाबोखायो नालाय आरो जोंनि बर'फ्राथ' बांसिन हाजो सेर सेरावसो थाखायो नङा होनबा हाजो सेर सेरावथ' आरो बुहुत मोजां मो मैंगं-थाइगं मोनो
औ औ आरो बेवहायनो सेसाबो सेसा फोरबो मोनो सेेसाफोरखौबो जोङो सानानै जायो। आरो मै मैफोराबो माब्लाबा समाव औ जोंनि गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो थांनाया दंखायोमोन आरो दा दासो नुबांला बेफोरबायदि सिखार थांनानै जानाय थेवबो सोरबा बायदिया बैसागु मागो बेफोरबायदि फोरबोआव थांनानै लायनायखौ नुनो मोनो आरो अ सेसा मै औ सेसा मै अमा हाग्रानि अमा बेफोर लाबोनानै जमानो माने खाजि जाफैनाय नुनो मोनो आरो जमा जमा
नोंथाङा हाग्रानि मा मा जिब जुनार सिनायो
नोंथाङा हाग्रानि मा मा जिब जुनार सिनायो एसे खोन्थानो हागोन नामा
अ औ हागोन बेफोर मैदेर आरो सिंह इफोरथ' सिनायखायोआनोसै मै आरो दै मोदै होनोमोन ना बेखौबोथ' मालाबा समाव मोनबा जायो मानसिफ्रा औ आरो सेसा आरो मा मा दं ओ हामाालाय ना मा होनो बेखौ जायो बेखौबोथ' औ सेसाफोरखौथ' जमा जमा होनानै जालाय लायो
औ जायो दा माबाफोरखौबो मा होनो एन्नजरफोरखौबो माबा माइ हाखांबाथाय माबा खारना गुदुङाव थायोना बेखौबो जावनानै लायो न'
औ औ आरो गुसेंग्रा खुसेेंग्रा खुसेंग्राखौबो जावनानै लाय
बेयाव मोनो खोमा ना दैलांआव दैलांआव मोनो उम
ओं दैलां समावनो मोनो बैसागु बायब्लानो मोनो जायखिया खुसेंग्राखौ
बावलायलांनाय जाबाय मा समाव मोनोमोन
बेफोरो जाहैबाय बर'नि खाजा
औ माने जेखौबो माने जायो होनबाबो जायो दाथ' आरो दैलां बोथोर एम्बु जानायाथ' आरो नाम्बार वान जाखाबाय।
औ एमबु एनला
उम जेरावबो जानाय खांख्राइ एम्बु एन ला।
औ साम' बर'नि खायद' बेफोरो
नोंगौ माने गासिबो गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानालाय ओंखायनो माने बर'आ माने बे गारनो हाला ओ खांख्राय साम' जानाया थाबाय आरो
ओं बेफोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जानायनानै मोजां मोनबोनानै जानाय हुदा जानानै थाबाय आरो
मानो होनबा जानोबो मोजां नङा होनबा
सिगांनि समाव आरो बांसिन नुनो मोनोमोन सिखाराव थांनायखौ
दाथ' आरो सि खाराव थांनायाबो खमायबाय
दानिया बायनानै जानायावसो मुखुबसै
औ खस्थ' खालामनो गारबाय आरो आथिखालाव थ' माने इदि हाग्रा दंग्रायाव माने हाबनोबो थांहोला नालाय मै अमा जेनेबा इफोरखौ गावनो बो होला नालाय मानो होनबा मोनसे बुहुत खहा बो जायो नङा होनबा इफोरो
औ गुबुननि जिउआ जिउ-जिउखौ बुथार बुथारनाय माने गावनि जिउजोंबो समानथ' ए
औ इ मोन होनबा समान जाहैबाय ओंखायनो माने आजिखालि माने
जेसेबांखि उम जेसेबांखि फि सा जिबियानो जाया मानो जिबनाथ' जिबनानो ना
माने बुथारनायखौबो आजिखालि माने फरेस्ट माबा बिफाननिफ्राय माने बन्द' खालामनाय खौ नुनो मोनो आरो अबसे माने मोजांबो मोनदों मानो होनबा जिब जुनाराबो थांना थानांगौ जिब जुनाराबो थांना थानांगौ जिब जुनार थां थाबासो बुहुमखौबो स समायना नुगोनलाय नङा होन बा जुदि दाउ मा से फैनो हाया जुदि दाउखौबो जुदि जोङो गावथारनानै जायोब्ला इसोर मालाय बहा थानो न' माने दाउसिन दाउला जानायनिफ्राय माने आजि
दाउसिन दाउलाया थानोननो नांगौ मानो होनबा दाउसिन दाउलाया एम्फौ एनला जायफोर जोंनि आबादाव खहा खालामो बेफोर एम्फौ एनलाखौ जानानै एसेब्लाबो रेहाय खालामो आरो जोंखौ
औ
दावसिन दावलायाथ एम्फौ एनलासो नालाय
औ मानो होनबा जोंनि आबाद खहा खालामग्रा खौ बिसोरबो माने आबादखौ रैखा खालामो नंङा होनबा बिसोरबो बुंनो थाङोबा आदा पारसेन्ट बिसोरबो रै एसेबाबोथ' रैखा खालामो।
औ
अब्लाबो माने जों गोदोनिफ्राय जाबोनाय नालाय माने जायो आरो औ जायो आरो अब्लाबो
माब्लाबा सोरबा बायदिआ मोनोब्ला जायो आरो बयबो। होनब्लाबो बेफोर बायदिखौ नुनो मोनला सिगांनि बायदि द्राय
गोबांङानो खमायबाय जानाय इसा बिदि माने हाग्रा बंग्रायाव थांनाय आरो आजिखालि गिनांगौबो जाबाय ना आरो
आरो हाजोफ्राबो लांदांसो जालां जालांबाय मानो होनबा हा बिफां लाइफां दानफैनानै औ
ओम
गोदोनि बायदि माने थांनायखौ नुला आरो जोंबो। माने गोदो एसे जमा जमा सिखार थांनाय लाना फैनाय गिदिर गिदिर मोसो मैसो मै एनजर सेस सा बेफोरबायदिखौ माने नुनो थांला आजिखालिथ' आरो सेसाफोरखौ माने हाग्रा बंग्र नुनायखौ नुनोनो मोनला।
नुनो मोनला ओ
लामाफ्राव बारस'ला बायोमोन मैफोरखौबो लामा लामा नुलाबायोमोन
नेवलाय नेवलाय खौबो जायो नामा मानसिया?
आयो खिसुमाना आजिखालिथ' आरो नेवलायखौबो नुनो थांला माने जेराव नुयो बेयावनो बुथारो नालाय इसोरखौबो माने नुनोखौ मोनला आरो। औ गोबां खमायलांबायबो नुनो थांला होनबाबो माने गोरोन्थि जाद्रायनाय नंला खोमा। खमा-खमायबाय न अ बहाबा माने जि जायगायाव माने हाग्र बारि थायोबा अरनबारि थायोना बेयाव नुनो मोनो दाथ' आरो बांसिनानो अ मा होनो हाग्राखौ नुला दानख्लाय जोब बाय हाजोबाबो दानस्रांजोब्बाय इयावनो आबाद मावबाय बेयावनो माने इसोर माने बेलेगाव थांनो गोनां माबा जाबाय आरो ओंखायनो माने गोजानाव आद्रायलांनाय जाबाय
औ जेराव गावसिनि रैखाथि दङ' बेवहाय थाहैनो गोनां जाबाय
औ आरो इसोरबोथ' जानानै थांनानै थानांगोन नङा होनब्ला इसोरनि जानाय आदारखौथ' बिसोर गावसो र बुथोमना लानां गोन आरो मानसिनि आखायनि फाय जोंनिफाय बोरै बारग'नो बेखौथ' बिसोर लामाखौ राहाखौ नागिर खानांगोन ना जोंबोथ' माने नुबानो जायो नांलाय ओंखायनो माने बिसोरबो माने गावस सोरनि जोंनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय माने बेलेगाव थांनाय जाबाय आरो हाग्रा बंग्रा गेजेरावबो गोबाङानो खमायबाय नङा होनबा
औ
हाग्रानि अमायाबो गोथाव ना
आं मोनजाफेराखै बेफोर बादि माने जिब -जिबि खौ बुथाराब्लाबो नाफोरखौ हमना लायनायखौ नुनो मोनो आरो दा
औ बांसिन दा माने ना हमनाय खांख्राइ साम' हमनाय इदिल' माने दासिमबो दङ' आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नालाय आरो ओंखायनो सान्दुं गोसाबाबो जानो थाखाय बोथिसेनि थाखाय सान्दुंबाबो सान्दुं बायदि मोनला
औ
खस्थ'खौ माने दुब्लियाव मावना फैबाबो ना खांख्राइखौलाय नायागिरखानांगोन ना मोन
औ जानो थाखाय औ बिसोरनिबो माने इसोरनि जिउआबो जिउ जाहै बेनिखायनो बांद्राय बेफोरबायदि खहाख खालामालासिनो दोनोब्ला एसे मोजां जागौ आरो
औ गोओन बायदि अब्लाबो गोदोनि बायदि नुला नुनायालाय गोदो बायदि जेरै थांनानै जमा जमा सेसा मै होहैनाय हाजो सेर सेर न' सा लु बुनानै दाउ अमा गावनाय बेखौ नुनो थांला आरो अब्लाबो माने बेलेग हादान एरियाफ्राव नुयो आरो बांसिन। जेनेबा ओैरै होजो औ माने न' सा लुनानै बिसोरो जमा जमा केमलुनानै मै अमा हाग्रानि अमा गावनाय आरो लाबोनानै गामियाव फानफैनाय बिदिनो बेखौ नुयो आरो एसे एनै दे हब्ला जों इसेायावनो दोनथ'नोसै नामा औ दे